नोंथां औ खोथादों नोंथां आंबो
अ नोंथाङा दालाय मा खालामगासिनो दं नोंथां?
नै नोंथां ओरैनो जिरायनो दंगासिनो दं दा गरम बोथोर ना बारहावा
औ नोंथां औ नोंथां औ नंगौ। औ नंगौ औ औ।
नोंथाङालाय मा खालामदों।
नोंथां आंबोथ' बिदिनो जोंनाथ' गोजान गोजान नङा जाहैबाय। जानोसै आरो जोंनावबो गरमानो आंबो नै एखदमबारे सिथ्ला गेजेर बारहावा जागासिनो दं।
अ आदसा आदसा नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय ना?
औ नोंथां जानायाथ' आं जाखांबाय जानानै नै आं सिलायावनो जिरायनानै दङ'। ओमफ्राय नोंथाङालाय जाखांना जाखाङाखै?
जाखांबाय आंबो नोंथां।
अ।
इ गैयालै नोंथां आलुजों सबाय बिमासो। संनानै जालाबायबाय नोंस्रालाय माथो ओंसो जाखो?
ओ जोंहा हलै एसे गोथावदों नोंथां दिनै। जोंनाथ' अनलाजों औ नोंथां आं खिनथानोसै अनलाजों दाउजों आरो दंबावो जोंना ना फाजा। ना बाथोन बेफोर बायदि दंजोबो आरोना नोंथां दिनै ओरैबायदि गोथाव जोंहा।
ओ ओरैबायदि गोथाव आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ ओमफ्राय नोंथाङा नोंथांना ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रा जोबना जोबाखै जाखो नोंथां?
गायनाय -फुनायफोरा जोबथ'वाखै नोंथां।
अ।
बोथोरनि एसे प्रब्लेमाव माइफोरखौ अखा हायासैना। दुब्लिफोराव दै गैया।
औ नोंथां।
नोंथांमोनलाय गायखां
औ जोंनिथिं औ नोंथां जोंनिथिंहाय माने जोंना इदि अखाफोर गैयाबाबो जोंनाथ' जायगाया बारा गोजान गोजान नङा जाहैबाय इखेयानो नाथाय जोंथिंहाय बरिं गायनाय दं आरो ना नोंथां। गंफा गंफा दुब्लि एबा फोथाराव जोंनिथिंहाय बरिं दैनि बरिं गायनाय दं आरो। जायनि थाखाय जोंहा दैनि आंखाल गैया बेखायनो जोंहा गायखांजोब्बायानो होनजायो नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा औ नोंथांना नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादों नामा नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां एबार
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
अ सम समनि दा एसे प्रब्लेम जानो नागिरो नोंथां जोंना
अ बिदिनोसै जोंनाबो ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि नोंगोना नङा
फ्रियावनो दंथ'यो नोंथां
औ होमबा नोंथाङा फ्रिबा आं नोंनाव मोनसे टपिक लानानैसो फैदोंमोन आरो ना नोंथां नोंथाङा आंनो दसे दानदिसे सम खिन्थाहरनो हागोन नामा टपिकनि सायाव आं टपिकनि नामखौ दा उनाव खिन्थागोन नोंथाङा फ्रिबा आरोना नोंथां
नोंथां हागोन हागोन नोंथां
अ होमबा नोंथाङा आंनो गोदोनि हान्था मेला आरो दानि गोदान हान्था मेलानि जुगनि सोमोन्दै फंनैसो बेखेव हरनो नाजागोन नामा आंनिसिम
अ हागोन नोंथां हागोन
अ नोंथां दे होमबा बिखौ हरनायसै आं खोनासंगासिनो
होमबा नोंथां आं बुंफुरलुखौ फोरमायनोसै
औ जागोन दे जागायनोसै नोंथां
सुबुङा थों गोथों खोथानिफ्राय थांनानै थाबोगासिनो दंना नोंथां सुबुङा गोदो गोदोनि समाव बुहुद सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि खैफोद आफोदाव गोग्लै गोग्लैनो गोनां जादों हान था मेला गैयैनि जाउनाव गोदो गोदाय नोंथाङाथ' मिथिगौ गोदो गोदा गोदो गोदाय माबायदि संसार जायोमोन एसेबाबो
औ नोंथां
गोदो गोदाय गोदो गोदा अफायबा दंफां बारि अबेबा अरनबारि सिंफोराव सिखार खालामना जायोमोन हान्था मेलानि थाखाय जेबो राहा गैयामोन
औ नोंथां
अबेबा अबेबा थांलाय फैलाय हान्था मेला गैयिनि थाखाय दैमा जिंफोराव रायजो जानो गोनां जादोंमोन
औ नोंथां औ
आरो सोरबा लोमजाबा लोमजाबा साजा बा अबेबा डाक्टरनाव अबेबा मेडिकेलाव लांनो थाखाय गोदो गोदाय सुबिदा गैयामोन लामाफोराबो लामाफोरावबो अन्थाइ अनला खुनु गोजौ गाहाय समान खालामनायनि जेबो राहायानो गैयामोन माने समानानो नङामोन
औ नोंथां औ
मानो होनबा गोदो अबेबा दैमा जिं अबेबा हाजो खंखर अबेबा दंफां बारि बेफोराव थायोमोन नालाय
औ नोंथां औ
हान्था मेला माने लांनो थाखाय जेबो गैयामोन माने
औ नोंथां औ
दानि जुगावथ' बेफोरखौ मा होनो मोजां खालामनानै दानि जुगाव बुहुद सुबिदा खालामना होबाय
औ नोंथां औ
सरखारफोरा नोंथां गोदो ओरैबायदि
औ खोनादोंना नोंथां आंना नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादों नामाथाय नोंथांना
अ
औ औ नोंथां खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय
नि थाखाय मानि गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों आरो नोंनिफ्रायसो दानदों ना मादों आंनाथ दानाखिथ दाबो